हेल'
औ नोंथां।
औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बोरैहाय जोंनि सावस्रि देहा बा जोंनि गेलेनायखौ बोरैहाय लाखिनांगौ बा जोंनि देहाखौ बोरैहाय जो थोन लानांगौ बेनि सायाव सुंद'यै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
जागोन नोंथां जागोन दे।
औ अब्ला जागायदिनि होमबा आङो ना?
औ औ जागायदो।
औ जों देहा सावस्रि होननानै बुङोब्ला जोंनि देहायानो जोंनि धोन आरो जोंङो देहा सावस्रि खौ जोङो साबना हाबना मोजांङै लाखिनोब्ला जों सानफ्रोमबो जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि माने गेलेनायखौबो जोङो मोजां लाखिनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां? जोंनि जानायनिफ्रायनो जों गासै जोंनि देहायाव गोबां बेराम आजारा सोमजियो बेफोरनिफ्राय जों रैखा मोनोब्ला जोङो सानफ्रोमबो जोङो जोंनि देहा खौ जोथोन लानांगोन आरो एक्सारसाइस खालामनांगोन बेफोर हुदाखौ जोंङो लाखि नो हायोब्ला जोंङो देहाया गोग्गो थायो आरो आरो जोंनि देहा गोग्गो थाब्लाासो जों जानो हागोन लोंनो हागोन नङा होमब्ला? जोंङो फुङाव सिखारग्रो सिखारग्रा जोङो दुंब्रुद दै लोंनो नांगोन मानसिया गिलासनि बेनिफ्राय जोंङो थाबायनो हानांगोन जोंङो ब्रैजिबा मिनिट बास द'जि मिनिटसो जोङो फुंबिलियाव जोंङो एक्सारसाइस होनो हायोब्ला जोंनि देहाया बिराद माने गोजोनो आरो जोंनि देहाया गोबां माने बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो आरो। आथिखालाव जोंनि देहा जोथोन लानाया एसे खम जालांनायखौ जों नुदों मानोना गोबां मानसिफोरानो दिनै बाहेरायाव गोबां जाय खौ जोंङो जानो नाङा जायफोरा नन हाइजेनिक नङा होमबा बेफोर रखम बुस्थु बेफोर रखम आदारफोरखौ जों गोबां मानसिफोरा जानायखौ दिनै नुयो जेरै फास्ट फुड जानाय बेफोरथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोर हामा आरो देहायाव मानोना बेफोरखौ एवफ्रामनाय आदारा जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा दिनै आथिखालाव जोङो बेफोरखौ जोङो जेबो जोथोन लायाखै बेफोरनि थाखाय जोङो बेमार आजाराबो जोंनियाव गोबां साफैनायखौ जों नुदों आरो। जोंङो गेलेनायखौ जोंङो अकल जोंनि साख्रि बाख्रि मावनो थाखायल' नङा गाव गावनि देहानि गोग्गो देहा लाखिनो थाखायबो जोङो गेलेनांगोन नङा होमबा नोंथां? दिनै जाय फोर जाय बिथांमोना दिनै गेलेनो मोजां मोनो बिथांमोना फरायनाय जों लोगोसे गेलेनायखौ लाङोब्ला नों जिउआवबो आरो जाफुंसार सुबुं जानो हायो आरो मानोना गेलेनायजोंबो नोङो गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो नङा होमबा दिनै जोंनि
नंगौ
नुसुंसे सेरावनो गोबां गेलेगिरिफोरा दिनै गावनि आथिङाव गसंनाय खौ जों नुदों जायफोरा आर्सारि गेलेयो, फुटबल गेलेयो बिथांमोना दिनै मेडेल लाना फैनानै दिनै सरकारि जब मावदों सोरबा बि एस एफ, एस एस बि, आसाम रायफल, रेलवे थिग बिदिनो गोबां बिभागाव बिथांमोना दिनै साख्रि मावना जाफुंसार जादों आरो मानोना गावखौ सुंथानो हाबाय आरो नङा होमबा? सासे मानसिया सा साख्रि मावनो हाबानो जोंनि जिबना एसे गोरलै जायो आरो जिउ खुंनाय राहाया। थिग बिदिनो बिदि खालामनानैबो लानो हायो आरो जायफोरा गेलेनो जे साख्रि बाख्रि मावा बिथांमोना गाव गावनि देहाखौ जोथोन लानोबो गेलेनो हायो आरो गेलेनो
उम
नोंङो गावगायनि गोसोनिखौ गोजोन होनांगौ गेलेनो हायो नंङा होमबा नोंथां?
उम उम।
अब्ला नोंथांङा नोंथांनि मोनदांथिखौ एसे फोरमायनानै होदो। जोंनि गेलेनां आरो देहाया माबानो थाखाय मोजां गोजान गोनांथार।
उम दा नंगौ जोंङोथ' देहायानो दोहोन नोंथांङा जिहेथु गिबियावनो मख'ग्रोखादों। जों माने देहा थायोब्लासो जों गासिबो खामानिफोरखौ मावनो हायो। आरो देहाया जुदि लोरबां बा देहाया जुदि माबा मोनसे ए बेबायदिनो जुदि जेंना दंङबा जोंङो गासिबो खामानिखौनो जोंङो जाफुंसार खालामनो हानाय नंङा जों बेखौ मिथिखागौ। ओंखायनो गिबियावनो जोंङो देहाखौनो जों मोजां खालामनो साबसिखोन माने लाखिनांगोन आरो नोंथांङा बुंनाय बायदि बिदिनो माखासेओ बेबायदि जिहेथु थाबायनायनि खोथा बिदिनो टाइमावहाय दै लोंनायनि खोथा बेखौ नोंथांङा मख'दों। आंबो बेवहाय सरजाब देरफायो मानो होनना बुंङोबा गोग्गो देहा जानो थाखाय जोंनो दै खौबो नांगौसे बिबांनि जों दैखौ लोंथारनो नांगोन सानसे बेवहाय नांगौसे बिबांनि दै लोंङाबा जोंनि सावस्रिया मालाबाबो गोग्गो जानाय नंङा आरोबाव गावखौहाय साब सिखोन लाखिनो थाखाय जोंङो थि रोखोमै दुगैनांगोन। आरो थि रोखोमै जोंङो माने माखासे जिहेथु देहानि खहा खालामग्रा ओ जोंनि मुवाफोर बेसादफोर जाग्रा लोंग्राफोर दङ। बेफोरखौ जोंङो माने नागारनो हानांगोन आरो। नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जिहेथु फास्ट फुड जानायनि खोथा बेथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गिथाव बाथावखा। जोंङो बेखौथ' जायिआनो मोजां बुंनो थांङोबा।
आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जेरैओ दाड्राग्सनि खोथा था हायबाय बेबायदिनो आरोबाव सिगारेट बिरि थांखु बेबायदि निसा बेसाद आरो बेबायदिनो ओ जौ लोंनायफोरनि खोथा थाहैबाय। ओ जौखौ खायफा नांगौ गोदो गोदायनि समावहाय जोंनियाथ' दोरोंङारि हिसाबै जौआसो सोलिबोदोंबाबो नांगौसे एसे बिबांनि जखानि लोंङोबा देहानि थाखाय जेबो खहा गैया। बेखौहाय जों मिथिगौ खिन्थु नांनायनि बारा लोंङोब्ला बियो देहानि थाखाय जोबोद बेबो गिथाव बाथाव ओंखायनो बेफोरबायदि माखासे निसा- निसा बेसाद लानाय बेफोरनिफ्राय जोंङो गोजानाव थायोब्ला माने देहाया गोग्गो जागोन। दानिया जिहेथु जोंङो बे ओ खेला गेलेनायनि फारसे जिहेथु जों एसे सावरायदों गोग्गो सावस्रि लाखिनायावहाय बे हिसाबै हिसाबै जोंङो माने नांगौ रोखोमनि जों एक्सारसाइसखौ खालामखानांगोन थाबायनायनि बे जागायनानै जिहेथु जोङो गामि ओनसोलफोराव थानाय समाव बा गामि ओनसोल फोराव ओ जिहेतु जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायफोर जायो बेनि गेजेरावनो गिबियाव ओ जोलुर बा फुटबल गेलेनाय बेथ' बर'फोरनि गंफ्रोमबो गामियावनो जोङो फुटबल एबा जोलुरखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै जों गेलेखायो ओंखायनो बेबायदि गेलेनाय समाव गामिनि गासैबो ओ माने सुबुंफोरानो बा सेंग्रा बा उन्दैसा गथ' सुबुंफोरा जुदि गावनि देहाखौ ओ गोग्गो लाखिनोबा जोङो समाव बा साम फ्रोमबो ओ बेबायदिनो एक घन्टा दुइ घन्टासो ओ जुदि गेलेयोब्ला ओ फुटबल गेलेनायजों लोगोसे नोङो खायफाया जुदि बेखौनो गावनि थांखि खालामदोंबा बेजोंनो जिउ राहाबो दानानै लानो हागोन आरो फारसेथिं देहायाबो राफोदै थागोन आरो। बेबायदि आरो बेनि अनगायैबो गोबां माने गेलेनायफोर दंबावो ओ जायनि गेजेरजों माने जों जोंनि सावस्रिखौ राफोद खालामनानै लानो हायो आरोना नोंथां।
औ
बेखिनिखौ आङो
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो आरो जोङो जों बुंलांखादों नोंथाङाबो जेनेबा सा ख्रि बाख्रि लानोबा नोङो गेलेनायजोंबो नोङो जिउ दानो हायो नङा होमबा। आरो जों मोनसे खोथाखौ साननो नांगोन नोंथां जोङो बर'फोरा बा जोंनि ट्राइबेल हारि नालाय गेलेनानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोङो जोंनि ओनसोलावबोहाय बिदिनो जोंङो कचिं सेन्टार जायखौ जोङो फोरोंग्रा जेरै फुटबलनि भलिबलनि बिदिनो जोङो काबादिनि आरो गोबां बिदिनो जोङो आर्सारिफोरनि बेफोर रोखोमखौ जोङो ओ कचिं सेन्टार बानायनानै होयोब्ला जोबोर मोजां मानोना जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरा आरोबाव जोङो गेलेनायजोंबो गाव गायनि सावस्रिजों लोगोसे गाव गायनि जिउ राहा दानायाव हेफाजाब हो-मोनथों आरो आं बेखौ हास्थायो आरो मानोना गोबां मानसिया जोंनिया गेलेनो लुुबैयो नाथाय प्लेटफर्मखौ नागिरनानै मोना मानोना जोंनि गोबां मानसियानो गेलेनो गोरोंबाबो जों आन्दायना थानांगोन मानोना बे उन्दै समाव बिसोरो मि थियो बबेयाव थांबोला जोङो सेलेकसन जानानै जोङो गोजौ फारसे जोङो गेलेनायाव दावगाबावनो हागोन बिनि लामाखौ माने दिन्थिना होग्रा जोंनियाव ओनसोलाव खम जानायनि थाखाय जोङो जोंनि बर' ओनसोलाव गेले गिरि माने नांगौनि आंखाल जानानै दङो आरो। मानोना जोङो गोबां गेलेनो गोरोंबाबो जोङो लामा दिन्थिग्रा गैया जायनि थाखाय बिथांमोना ओरैनो देहाखौ मोजां लाखिनो आन्थालाव गेलेनाय जायो आरो नाथाय कम्पिटिसन बेलायाव बा नेसनेल स्टेट बेफोर रोखोम लेभेलाव थांनानै गेलेनायनि लामाखौ मोनहासवा बेनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि जोङो बेफोर रोखम सुबिदाखौ मोनोब्ला जोङो बांसिन आरो गेलेनायाव जौगाबाव गोन होननानै आंनिफ्राय सानो आरो नोंथां।
औ
अब्ला नोंथाङा मा होननो सानो? जेरै बेफोर रोखोम कचिं ओ माने मावबा दा फोरोंथाइ मावबादाफोर थायोब्ला जोङो गोबां आगबाराय आवगायनो हागोन। नोंथाङा बेनि सायाव मा सानो?
ओ नंगौ नोंथाङा ओ थिगखौनो बुंदों बा नों थांनि बुंनाया सैथोआनो जिहेथु जों गेलेनायनि गेलेनायनि गोबां बिथिङावनो जों गेलेयोब्लाबो माने गामि ओनसोलनि गोबां माने बांसिन गामि ओनसोल ओनसोलनि गथ'फोरा गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा दानो आवगायदोंब्लाबो माने ओ सौहाहैजोबै बा मोनथिजोबै दावखोलांजोबनो हायै राहा गोथे जानायखौ जों नुनो। मानो होननानै बुंबाथ' बिदि फोरोंग्रा जायगा बा कचिं सेन्टारफोर बेफोरबायदिया जोंनियाव दाबो गोबां खम। ओ जों नायोबा नुनो मोनो गोबां खम खौनो जों होननांगोन। बेनिखायनो ओ खायफा गामिनि सुबुंफोरा सानो जे ओ मबेबा मोनसे खेला गेलेनायनि गेजेरजों जों जिउखौ माबारै दानानै लानो हागोन बेखौ
औ
ओ जोंनि बिमा बिफाफोरा फोथायनो गोब्राब मोनो जिहेथु गथ'आ गेलेनो गोसो दंब्लाबो गेले गेलेलांनायनि उनावहाय बेजों मा जाहैनो हागोन बेखौ मोनथियोबो गोबां थायो। ओंखायनो कचिं सेन्टारफोरनि गेजेरजों जुदि बै ओ माखासे गोरों सुबुंफोरा जुदि बुंनानै होयोब्ला आरो गेलेनायखौ फोरोङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय गोबां ओ सुबुंफोरानो माने गावनि जिउ राहाफारि बेखौ दानानै लानो हागोन आरो मोजां मोजां गेलेगिरिफोर गोबां जोंनि गेजेराव ओंखारगोन बेखौ नुहुरो आरो।
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथांनि फ्राय गोबां खोथा मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय आरो उनफोराव लोगो मोनब्ला गुवारै सावरायगोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
जागोन दे नों थांनिसिमबो आं गोजोननायखौ जासिहरबाय।
औ
औ